औ खोनादों नोंथां।
नोंथांङा सम दंना?
सम दं नोंथां।
नोंजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथांजों सावरायनो हागोन ना।
सावरायनो हागोन नोंथां।
उम। बैसागु रंजाथाइ फालिथायाइनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन। नोंथां।
औ सावरायजागोन नोंथां
ओं बिदिनो बैसागु होनना बुंङोब्लाथाय गिबियावनो मोसौनि बैसागु जाग्रोयो जोंना बिदिनो मोसौनि बैसागुआव जोंहा ओ बे दिनो सानसे सिगां मोसो मोसौ थुखैनायनि सानसे थि सिगां बिब्दिनो हालदै फान्थाव फानेलाव दिग्रि लिटि थाराय बेफोर बायदिसिनाखौ बुथुमना लाग्रोनाय जायो जोंनिया ओ बिब्दिनो अखानायै बेफोरखौ फुंङाव मोजांङै हाजोबनानै बेफोरखौ ओ मोजांङै खेरखायाव हानानै लानानै बिब्दिनो ओ जोंना मालाबो बिदि आरुं जिरनानै बेवहाय थु थुनानै मोनसे मोनसे बिब्दि जख्ला लानायबो जायो ओ बिब- दिनो ओ आधा बिबदिनो हानानै बिबदिनो एक्सट्रा लानाय जायो बिबदिनो ओ माला सुनाय रखम खालामनानै बिब्दिनो मोननैसो खालामना लानाय जायो । बिबदि खालामखांनायनि उनावहाय ओ बिब्दिनो मोसौफोरखौ दैमा एबा ओ फुख्रिफोराव थुखैनाय जायो बिब्दिनो थुखैखांनानै ओ बिसोरनो बिसोरखौ बयबो थुखैनो थांङो नालाय बेवहाय दैमा ओफोराव जमायै सुबुं माहारिफोरखौबो लोगो मोनलायो बेवहायनो ओ थुखैखांबाय बिबदिनो ओ थुखैखांनानै ओ गोसोम फथा फोननानै लांङोबाय बि दिनो ओ बेवहाय सुबुं माहारिखौ लोगो मोनहैबा बिबदिनो मोसौनि बिगोमाजों मोसौनि बिगोमाजों सानैबो ओ फागा सोलायलाय जायो बिब्दिनो मोसौनि दोनदालखौ सोलायलायनाय जायो बिब्दिनो सोलायनानै बिब्दिनो दैमा सेरावहाय बेखौ दिग्लिलिथिफोरखौ थुनानै बिब्दि ओ फागा खौ मोनसे बावनानै फैनाय जायो बिब्दिनो मोसौफोरखौ फोथाराव लांनानै बे बिब्दिनो हैबाय हैनानै ओ जेब्ला बे मोसौ थुखैनो थांनाय बि गोमाया जेब्ला न'सिम फैयो ओ बिब्दिनो ओ फैनानै न'आवहाय गोबिब दिनो न'नि दरखंआवबो बिब्दिनो ओ बे ओ फानेलाव हालदै दिग्लिलिथि थाराय बेफोरखौ ओ न'नि दरखंआवबो बेखौ आलायनाय जायो आरो भाख्रियावबो दोननाय जायो आरो बाथौआवबो दोननाय जायो आरो बिसोर मोसौनि गलियावबो दोननाय जायो। बेफोरखौ गासैखौबो ओ दोनजोबनानै ओ बेनि उनावहाय ओ ओ थुखैना फैखांना बेखौ दोनखांनानै बिब्दिनो ओ माइब्रा माइरं बिब्दिनो सबाय सिबिं बेफोर खौ गासैखौबो एवनानै जानाय जायो ओ बिब्दिनो आरो मोनाबिलि समाव ओ बेफोरखौ खालामखांनायनि उनाव हाथाय बाजारनिफ्राय लाना फैनाय फागा ए बा दोनदाल ओ दिरुंनि बिबदिनो फागाबो थायो ओ बे खौ फागाखौ मोनाबिलि समाव आलारि बाथि ओ सावनानै ओ मोसौफोर नो गोजाम दोनदाल फागा दोनदाल एबा फागाखौ औ बखना नै गोदान फागा होनाय जायो बिबदिनो अखानायै से खालार खालि ओ बिबदिनो गेदिर मानसिफोरखौ उन्दै ओ मानसिफोरा खुलुमनो थाङो बिबदिनो गो- गिदिरफोरा उन्दैनो बोर सास्रियो उन्दैफोरा बिब्दिनो गिदिरफोरनि बो- बोर सास्रिनो-नायखौ नाजावो। ओ बिब्दिनो आरो अखानायै जोंहा गानै जोमै बि दिनो देलायनानै बैसागु मोसानो थांनो थियारि जायो बे थियारि जानायाव ओजोंहा मोजां मोजां बिदिनो दखना बिदन बिदिनो मोजां मो जां आगरनि दख'ना गस्ला गोज्जा आर'नाइ फालि बेफोर बायदिसिनाखौ गारनानै बिब्दिनो खानाय खफायाव बिबार थुनानै बि- बिदिनो खाफालाव फुथा थुनानै आसान माला बेफोरखौ गाननानै गा सैखौबो गानजोबनानै जोंहा रंजानो थाखाय मोसानो थाखाय थियारि जायो आरो हौवासाफोराबो हौवाफोराबो बिबदिनो आर'नाइ गामसा गाननानै बिदिनो आर'नाइ जान्जियाव खानानै गोदोनायाव आर'नाइ लानानै बिबदिनो आर'नाइ गस्ला गाननानै खर'आव आर' नाइ फावरि खानानै बिसोरबो मोसानो थांनो थियारि जायो बेवहायनो मोसानो थांनो थाखाय आरो बिब्दिनो जोंहा आगजु लाबावो। बेफोर जाबाय खाम, सिफुं, जथा, सेरजा, गंगोना जों हा हारमुनि बिबदिनो जोंहा बायदि बायदि लानानै बिदिनो जायगा जायगा गामि गामि बिब्दिनो हाबहैनानै मोसाहैनाय जायो। बिदि मोसाहैनो थांनानै जोंहा ज गोसोखौ जोबोर खुसि मोनो। बिब्दिनो गोदोनि दिनावथ' जोंहा बिब्दिनो खाम, सिफुं लानानै बिबदिनो खुगा मेथाइखौ खनै खनै मोसाबोबाय नाथाय दानि जुगाव एसे खम नुनो मोननाय जाबाय दानाथ' केसेटजों मोसाग्रा जाबाय नोंथां बिब्दिनो बैसागु बोथोर सफायोब्ला बिब्दिनो मान्दार बिबारफोराबो जोबोर गोजा गोजा जारौ जारौ बारो बिबदिनो बिफांनि बिलाइफोराबो खिलिनायजों बिब्दिनो सोमखोर समायना जायो। मानसिया जेरैहाय मोजाङै देलायनानै गानै जोमै जोबोद सम समायना जानानै मोसानो नागिरो बिब्दिनो बोथोराबो जोबोर समायना जानानै बिबदिनो बोथोरखौबो जोबोद समायना नुनो मोननाय जायो आरो। औ बिदिनो जोंहा बैसागुखौ स्नि सान फालिनाय जायो बिब्दिनो जोंहा फालियै फालियै दिनैसिमबो फालिबो गासिनो आरो फालिलांबायबो थागोन गोदोनि आबै आबौ मोनामो फालिबोगासिनो जोंबो बिब्दिनो फालिलांबाय थागोन बिब्दिनो जोंहा बैसागु मोसानायनि नैबे सोरनाबा गामि लाना गामि जायगा लाना गामि जोंहा बिबदिनो फांसनबो खुंनाय जायो सोरहाबा बैसागुनि बैसागु मोसानो ओंखारनायनि सिगांनो फांसन खुंनाय जायो। आरो सोरनाबा जायगा लाना जायगा गामि लाना गामि जोंना बैसागु मोसाखांनायनि उनावबो फांसन खुंनाय जायो। जोंना दाना बि बिदिनो जोंहा बैसागु मोसाखांनायनि उनावबो माने जोंहा जोबोद मोजां मोनो मोसानो दुखु सुखु गासैखौबो दोनथ'नानै जों बिबदिनो रं जायो बिब्दिनो फांसनफोरावबो जोङो बैसागुखौ खुंनाय जायो। बिब्दिनो बैसागुनि फांसन मुङै खुंनायावबो जोंहा बैसागु मेथाइजोंनो जोबोद रंजा बाजायो मोसायो बिबदिनो मेथाइगिरिफोरखौबो जोंहा लिंहरना लाबो नाय जायो बरायनाय जायो बिबदिनो मेथाइ खनगिरिफोरखौबो बिदिनो ख होनानै जोंबो बिब्दिनो मोसानानै जोबोद मोजां मोनो। नोंथांमोननिथिंजायबो बैसागुखौ माबोरै फालियो बेखौ फोरमायनो हागोन। गोन नामा नोंथाङा।
औ फोरमायनो हागोन नोंथां। बैसागुआ बर'नि मोनसे गाहाय फोरबो बैसागुखौ आसामनि गुबुन गुबुन जायगायाव फालिनाय जायो बियो बर'नि गोदो गोदाय आबौ आबैमोननि फालिबोनाय रंजाथाइ फोरबो नङा होमबा नोंथां बैसागुनि समाव गासै बोराय बुरै गथ' गथाय सेंग्रा सिख्ला गासैबो गाजा गोमजायै दुखु दाहाखौ दोन्थ'नानै ज' ज'यै रंजानाय जायो बेहायनो एक थारिखनि सिगां बैसागो एक थारिखनि सिगाङावनो जाहैबाय मो मोसौनि बैसागो मोसौनि बैसागु नि सिगाङावनो जाहैबाय थाराय लानाय थाराय लानायखौ बुङोब्ला जोङो मोसौ थुखैना थाखाय थाराय बुथुमनाय जायो थाराय बुथुमनाया जाहैबाय जोङो थाराय दिग्लि लिथि फान्थाव फाइनालाव हालदै बेफोरखौ गासिखौबो ज मा खालामनानै लानाय जायो आरो बिनि अखानायै जोङो मोसौखौ थुखैनो लायो मोसौखौ थुखैनो लाब्ला जोङो फुङावनो सिखार सिखारनानै दुगैनानै बे गासै बेनि सानसे सिगां लानाय जगरखौ हाग्रोनानै लायो गासैखौबो फाइनालाव थाराय आरो हालदै बेफोरखौ गासिखौबो हाना लानानै आरं फिसा फिसा सरनानै बेवाय गोरना गोरनाजों जखा खालामनानै मोसौनि गोरनाजों जखा खा खालामनानै हिसाब लानानै बेखौ मोनसे मोनसे माला सुनाय जायो मोनफा मोनफा मोसौआ जैथा दङ आरो न' हिसाब लानानै बेयाव आलायनो थाखायबो सुनाय जायो मालाखौ गासैखौबो सुखांनायनि उनाव सुखांना दोननानै सारनो थाखाय एसे दोनबाय आरो सुखांना दोननानै हांगार नङाब्ला गोसोम माबा मोनसे रंजों फोनग्रा एसे गन फिसा दाननानै लायो एसे गोदोरै गन फिसा दानना गन फिसा दाननानै लायो जिखौ जोङो मोसौ नाव फोननो गोनां फोननो हायो हांगारजों जानाय थावजों मिलायनानै रंखौ लगायग्रोना लाग्रोबाय गय दुखुना अबा अब्ला माबाफोराव बिदिनो ल गानानै लाजायो बिनि उनाव जोङो जयै मोसौखौ होनानै लाङो न'खरनि बिगोमाजों बिगोमाया आरो बिनि न'खरनि मानसिफोरा गासैबो मोसौखौ दैमायाव होनानै लाङो जायहा गामियाव दैमा दङ बिसोरो दैमायाव थु खैयो आरो जायहा दैमा गैया बेहा न' न' खाथियावनो दैखर एबा दंखल मथरजोंनो थुखैनाय जायो जायहा दैमा दङ बेहा दैमायाव लांनानै नै मोसौखो लांनानै खानानै दोनथ'यो दोन्थ'नायनि उनाव बाला एसेखौ बुरनानै एसे गोजौ बानायनानै लाइखौ फुनानै फागाखौ होनानै बेवहाय जिखिनि हालदै हाइज हालदै दिग्लि लिथि थाराइ रा फायनालाव बेफोरखौ लाबोदो लाबोनायफोरखौ लायाव होनानै फागाखौबो होनानै बेवहाय थाराय ओमफ्राय दिगलि लिथिखौ सिगाङाव थुनानै आरो गायनानै होनाय जायो बेवहायनो फागा फागाखौबो आलायना फागाखौ लायाव दोननानै आरो माला जि सुनानै लाबोदों बेखौ दोंसे आलायना होनाय जायो बिनि उनाव खुलुमखांनायनि उनाव खुलुमखांनायनि उनाव स्र'यै दुगैयो स्र' दुगैनानै मोसौखौ थुखैनानै लायो थुखैनानै लाखांनानै मोसौआ जेब्ला बोरियाव गाखोयो बे हांगारजों लगायना लानाय रंखौ जोङो फोननानै होनाय जायो खा फालाव आरो मोसौनि मोदोमाव। बिनि उनाव बेनि उनाव जोङो लाव जा, फान्थाव जा होननानै एसे एसे सारनानै होनाय जायो आरो लोगोसे मालाखौबो गानहोनाय जायो। बेनि उनावनो दोनदालखौ ओजोंनो मोसौखौ होना गारबोनाय जायो दुब्लि एबा दैमायाव।बिनि उनाव एक थारिखै जोङो गोदोनि बोर लानाय गोदोर गोदोरखौ गोदोरनिफ्राय बोर लानाय आरो उन्दै उन्दैआ गोदोनिफ्राय बोर लानाय गेदेरा उन्दैनो बोर होनाय बेखौ एक थारिखै खालामनाय जा जाहैयो। बिनि न'खानायनायै जोङो ज' ज'यै मोसानो ओंखारनाय जायो। खाम सिफुं सेरजा जथा गासैखौबो लानानै ज' सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गथ' गथायइनि मोनसे मोनसे हानजा ओंखारनाय जाहैयो बिदिनो दख'ना गोमो आर'नाइ खायमा गस्ला गोजा आरो हौवाफोरा गामसा खाय खाय मा दख'ना सरि आर'नाइ आरो फावरि खानानै बेबायदिनो ओंखारनाय जायो। गासैबो रं